औ नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना? नोंथांनाव हरनायनि जाहोना जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनाव हरदोंमोन। दा नोंथांनाव सम दङबा ओ जाय आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय हरदों बे आयदायानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा आदारनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनि जोंहा जे बर' हारि रि हिसाबै मोनसे जौगाखानाय हारि जोंहा माखासे जोंनो आंगो धोरोमफोर दंखायो जेरैहाय जोङो मो मोसानायनिफ्राय लानानै मेथाइ खन्नायनिफ्राय लानानै बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन माखासे धोरोमारि बिथिं आरो बेबायदिनो जोंहा गानग्रा जोमग्रा जेरैहाय जोंहा दङ दोरोङारि हिसाबै गानग्रा जोमग्रा हिसाबै जोंहा हिन्जावफोरनि थाखाय दख'ना आर'नाइ आरो हौवाफोरनि थाखाय जोङो गामसा आर'नाइ आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे धोरोम होननानै बुङोबा जोंहा बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गोबां धोरोमफोर दङ आरो बेबायदिनो जोंहा जोंनि दोरोङारि बुङोब्ला जोंहा माखासे बेबायदिनो बाव आसार खान्थि आरो जोंहा माखासे आरोबाव बेबायदिनो जोङो जोंनि थुनलाइ आयदा हारिमु आयदा जेरै मोसानाय मेथाइ खननाय बेफोर फारसे जौगाखानाय नङा होमबा नोंथां बा जोंहा जोंनि आंगो माखासे हारिमु दंखायो थिग बेबायदिनो बेनि गेजेरावनो जोंहा माखासे जोंनि आंगो हारिमु जोंहा जाग्रा आदारफोर दंबावो नङा होमबा नोंथां बे जाग्रा आदारफोरनि मादाव जोंहा दङ अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि आरो नाफाम बाथोन नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो आरो जोंहा लोंग्रा हिसाबै जोंहा जि आइ टेक मोन खानाय दङ जौ गोरान माइब्रा जौ बिहै नङा होनबा नोंथां थिग बेबायदिनो
औ
नो ओ माखासे जोंनि दोरोङारि ओंख्रिनि बेलायाव मोनसेखौ फोरमायनो सानदों बे मोनसेयानो जाहैबाय जों जोंहा अनला ओंख्रि जोंहा अनला ओंख्रिया जोंहा बर'नि मिथिसार जानाय दोरोङारि ओंख्रि आरो बेयो जोंनो जोंहा बेखौ जि आइ टेकबो मोननो हाखादों बिनिनो जोंहा अनला ओंख्रि होननानै बुङोबा जोंङो अनला ओंख्रिखौ गुबुन गुबुन रोखोमै जानायखौ जोंङो नुनो मोनो बेबायदिनो ज जोंङो अनलाजों दाउ अनलाजों एम्फौ अनलाजों ना अनलाजों अमा गोरान बा अनलाजों अमा बा जोंङो अनलाजों आरोबाव गुबुन गुबुन मैगं थाइगं होनानै जोंङो जानो हायो नङा होमब नोंथां। ओ खोनादोंना नोंथाङा? ओ आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे मैगं थाइगं होनानै जेरै अनलाजों मेवाइ अनलाजों खख्लिं अनलाजों आलु अनलाजों मुला आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मैगं थाइगं लोगोसेनो अनला आलु मुला क्रिम जों खेबसेयैनो जोंङो होनानैबो जानो हायो। बेबायदिनो जोंङो माखासे मैगं थाइगंनि जोहै जोंङो अनला ओंख्रिखौ गोथाव रोखोमै जोंङो जानो हायो। आरो जोङो मा होननानै बुङो अनला ओंख्रिखौ जोंङो माबोरै संङो होननानै बुङोब्ला जोंङो गिबियावनो खारदैखौ मखनो नांगोन जोंङो खारदै ओंख्रिखौ ओ ओअनला ओंख्रि संनो थाखाय जों खारदैखौ जोंहा जोबोद गोनांथार बा जोङो खारदै गैयाबा जोंङो अन अनला ओंख्रि संजायाखौनो बुंजायो नाथाय जोंङो खारदैनि बदलै माब्लाबा माब्लाबा जे जोंनि हाथायाव बायनानै मोननाय जाजाग्रा जोंहा सदा बेखौ जोंङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोंङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा अननि गोनांथि जायो। बे अनानो जाहैबाय जोंहा जोंनि जाग्रा माइरंखौ जोंङो सोमनानै माखासे सम रुइहोनानै बेनिफ्राय बोखांनानै मोजाङै सुस्र'नानै जोंङो बिखौ दै सलद होनानै जोंङो बेखौ उवालाव देग्लिनाय जायो। बा जोंङो आथिखालनि बिरोंदामिनजों जौगाहजानाय माखासे गुबुन गुबुन जोंहा ओ अन बानायग्रा बा उनग्लिग्रा बा गुन्दै खालामग्रा जुंन्थिफोर दङ जेरै ग्रेन्डारसफोर बेबायदिनो जोंङो बेनि जोहैबो जोंङो अन गुन्दैखौ जोंङो थियारि खालामनो हायो बेनिफ्राय जोंङो ओ दाउ बेदरफोरजों संङोबा बा अमा बेदरफोरजों संङोबा बा बा जिखुनु बेदरफोरजों सङोबा जोंङो बेखौ ओ गिबियाव एवथ्रुमग्रोनानै लानो नांगौ बेदरखौ। बेनिफ्राय जोंङो एवथुमनानै जोंङो बेखौ एवथुमनानै जोंङो थाव सारायखौ थाव गुदुं जों फुदुंग्रोनांगौ थाव होनानै फुदुं खालामग्रोनांगौ। बेनिफ्राय जोंङो बेदरखौ एवथुमनो नांगौ बेयाव जोंङो माखासे हालदै बायदिसिना संख्रि बेफोरखौ जोंङो होखारनो हायो एसे आरो बेबायदिनो ओ जोंङो माखासे समनि उनाव ओ बेखौ खांनानै खांनानै दोनथनानै जोंङो सामब्राम बानलु हानानै बेयाव सारायाव थाव एसे एसे हरफिननानै साम सामब्राम बानलु जोंङो बेखौ मोजाङै एवथ्रमनानै जोंङो दै हरनो नांगौ। बे समाव जोंङो ओ सामब्राम बानलु एवनायजों लोगोसे माखासे मस्ला हारिनि लाइफांफोरखौ खौबो खायफाया होखा खानायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो बेनि उनाव जोंङो माखासे सम गोदौहोनानै ओ जोंङो अनला बा अनखौ हरनाय जायो जेरैहाय अनखौ जोंङो फ्रि फ्रि हरनाय जायो जाहाथे बियाव ओ अन गुन्दैया गोदोनानै थाहैया आरो लाद्रा जाहैया बेनिफ्राय जोंङो माखासे ग्लब ग्लब गोदौ होनानै जोंङो बेदरखौ हरनो न नांगौ बेनिफ्राइ जों बेदरखौल ओ ग्लोब हरखांनानै ग्लब ग्लब गौदौहोनानै बेयाव माखासे मस्ला हारिनि लाइफां हरनाय जायो। बेनिफ्राय जोंङो मस्ला हारि लाइफां हरखांनानै जोङो साखिनाय जायो बे साखिनाय मानानि जोंहा बेयाव संख्रि बानलुफोरा थि जादोंना जायाखै बा खारदैफोरा थि जादों नना जायाखै जोङो बेखौ साखिनाय जायो बा जानायनाय जायो होनबा नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंनि अनला ओंख्रिया दसे समनि उनाव गोथाव। बेबायदिनो महर मोनो बियो नायनायाव ओरैनो जारोम गाबनि जेब्ला खारदैफोर नाङा। अब्ला बियो एसे फुरगेयाव गाबनि बा बेबायदि जायो आरो नोंथां बेनोसै आंनि नोंथांनिसिम जोंनि बरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै फोरमायनाया नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन ना?
ओ जोंनि बर' हारिया जेरैबाददि मोनफ्रोमबो बिथिङावनो ओ जौगासारबोनाय। आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा माखासे दोरोङारि दामग्रा, गानग्रा-जोमग्रा ओ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंहा ओ मोनसे धोनि हारिमु हारि आ हारिमु गोनां थिग बेबाददिनो जोंहा ओ जानायनि बेलायावबो माखासे माखासे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बा जाबोनाय माखासे जोंनि दोरोङारि आ ओंख्रिफोर दङ बेफोरनो जाबाय नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जेरै- अनला अनलाखौ जों गुबुन गुबुन ओ माखासे ओ लोगो मैगंफोरजों जों जाफायो जेरै ना बेदरजोंबो जों जानाय जायो जेरै अनलाजों दाउ, अनलाजों अमा, अनलाजों ना आरो अनलाखौ जों मोदफुल बिबार, बारसिखा बिबार अनलाजों नारजि जों आरो अनलाजों थालिर फस्ला, अनलाजों मेवाइ आ बेफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो सबाय साम', सबबाय दाउ ओ बेफोरखौ जों जानाय नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा बर'नि मोनसे आंगो दोरोङारि ओंख्रि बेनो जाबाय नाफाम आरो बेजों लोगोसे दो जोंहा दंबावो नारजि जि अमा आरो दंबावो ओ जेरै लाइ खारै, लाफा खारै बेफोरनो जाबाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा आदारफोर। थिग बेबायाददिनो जोंहा ओ नाफाम होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि मोनसे मोनसे मिथिसा जानाय ओंख्रि जाय बर' हारिखौनो नाफाम होननानैबो जोङो बुंनाय जायो। बे नाफामखौ माबोरै बानायो एबा माबोरै जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै। ओ नाफामखौ बानायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो नाखौ दैनिफ्राय हमनानै लाबोग्रोनांगौ। दा बे ओ ना हमनो थाखाय जोंहा आ सेन ख'खाजोंबो जों हमनो हायो दुब्लि बारियाव सानानै। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आइजोफ्रा जेखाइजों ना गुरनायाव जोबोद आखा आखा फाखा आरो ना गुरनाया जोंनि मोनसे हारिमु। हारिमुनि मोनसे आयदा बेबायदिनो जोंहा बर'नि बर' आइजोफोरा गोबांथार ना गुरनायाव आखा फाखा। थिग बेबायदिनो जोंहा जेखाइ खबाइजों ना गुरनानै जों नाखौ लायनो हायो दैमा दैसा फिसाफोरखौ थेनानैबो जोङो सारनानै जों लाबोनो हायो बेबायदिनो नाफोरखौहाय जों लायनानै नो नाफाम दनो थाखाय जोङो फोरानग्रांगौ जायो नोंथां मोजाङै फोरानखां नि नावहाय जोंहा बेखौ बांसि जोङो नाफामखौाय एसे ना गोरलै जों देनायखौ नुनो मोनो। जेरै- ना मावा, ना फिथिख्रि, नास्राय ना बोथिया बैफोर एसे आ फिसा फिसा नाफोरखौहाय जोङो बांसिन नाफामखौ देनायखौ नुनो मोनो। बा नाफामखौ जों माबोरै देयो बा मा जों बानाय होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोंहा नांगौ ना गोरान ना गोरानजों लोगोसे जोंहा थास' बिफांबा थास' बिसंखौ जोङो द'बायनानै बा नांगौ जखानि थास' बिफांफोरखौ जों फाना लानानै सानि बिगुरफोरखौ गाननानै आ उवाल गायहेनजों जोङो देनानै लानाय जायो। बेजोंनो लोगोसे जोंहा आ नाफामखौ थास'नि अनगायैबो जों खुमब्रा बोराय होनानैबो देनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे जोंनि दोरों। बेबायदिनो जोङो ओ थास'य बा खुमला बोरायखौ नांगौ जखानि लानानै जोङो ना गोरानजों लगायनानै जों देनाय जायो बेबायदिनो जोङो एसे मोजाङै उवालावहाय देख्रेमना लानानैहाय जों बेखौ औवानि हासुङाव जों सोनानै दोननाय जायो नोंथां हा बेबायदि बिदिनो नांगौ जखानि गंनैथाम जोङो ओ औवानि हासुंखौ लानानै गान्थि मोनसे दोननानै जोंहा जोंहा गान्थि मोनसेखौ हास'नाय जायो बेबायदिनो थुम थुमजों मोजां सुना लादेरनानै जों बेखौ थुम थुम नारसोननायनि उनावहाय जों बेखौ प्लास्टिक खानानै खारदैजों लिरथेनानै दोननाय जायो जाहाथे जेबो माखासे ओ गाज्रि जिउसाफोरा हाबनो हाया बिनि थाखाय बेबायदिनो जोङो ओ खायफाया बयेमावबो नाफामखौ सोनानै दोननायखौ जो जों नुनो मोनो बा सोनानै दोननानै जायो बेबादिनो ओ सि दान बा नै दान सानसे जोङो गोबाव दोनहाबनानै जों नाफामखौहाय जानाय जायो बे नाफामखौ जों गुबुन गुबुन रोखोमै जों जानो हायो जेरै नाफाम बाथोन बो जों जानो हायो नाफाम बिदैबो जों जानो हायो थास' बिसंफोराव होदलानानै जोङो नाफामबो जानो हायो। आ बेबायदिनो जोङो नाफामखौ जानाय जायो आथिखालाव जों नाफ फामखौहाय जोंनि बर'नि आंगो ओंख्रि होननानै जों जियाइ टेकबो मोननो हाबाय बे बे जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद ओ गोग्गाथाव बाथ्रा सारा म मुलुगनि गेजेरावनो जों बेखौ जोंनि बर'नि ओंख्रि होननानै जोङो दिन्थिसारनो हानाया जोंनि थाखाय मोनसे ओ जाफुंसारनायनि मोनसे आयदा बेबायदिनो ओ बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारफोरनि सोमोन्दै जों फोरमायनो हायो बिदिनो ब्ला नोंथां दिनैनि जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय हुदानि सायाव सावरायनायखौ एसे खिनियावनो दोनथ'नोसै